औ खोनादों
अ औ
आं ओरैनो दंथयो ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै नोंहालाय औ नोंहालाय
नों दंथयो ओंखाम जाथवाखै आरोना
मा मा ओंख्रिथो स-
बे औ
औ जाखांबाय आमफाय फुंनिखौ आलु बाथोन फान्थाव फ्राय बिदिजों जाबाय
औ औ दै जोंहा जाथवाखैनो दासिमबो संबाय मैयानि ओंख्रि दंखायो औ
ओमफाय दा हारसिं दङ नों?
दा हारसिं ना मा होनदों?
हारसिं दङो?
औ अ नोङो ना आङो
औ
ए औ हारसिं दंथयो आं ओरैनो बेलकनियाव माने ओरैनो जा नायनि उनावहाय माबाफोर खामानिफोर मावगोन नामा
औ माबा थाइजौ आसार बानायनो नागिरदों
थायजौ आसार
औ थाइजौआ सै थाइजौखौ हाखांबाय दहायनो माबाय लांदां आ स
उ उ उ हो?
सान्दुङाव फोराननांगोन ना?
औ सानदुं फोरोंनांगौ जोंहा बानायनाय जफेरालै माबाखौ थायजौ आसारखौ। बानायफेरनाय जाखै ओमफ्राय जों औ बानायनांगोन ओम
सानदुं गोसाफ्राव जानो मोजां ना।
औ सान्दुं गोसायाव जानो मोजां जायो, फोरोंनांगौ ओमफ्राय। सान्दुं गोसायाव ओमफ्राय दा सान्दि सान्दुंआानो दुंथेराखै
सान्दुं गोसाथार
दुंबाङैयानो
सान्दुं दुङाखै नामा होमबा?
गुवाहाटियावहाय सान्दुङा गैयालै। मैया फुं जराव एसे एसे एसे दुंबाय थादोंमोन ओमफ्राय बेलासि मे एखदमबारे अखा हानाय अखा बोथोर जाबाय नालाय आरो। दोमैलु लु जाना थाबाय थायो
बेयावथ' जि गोसा सान्दुं दुंगासिनो। जोंजों थानो सान्दुं दुंगासिनो दाखालिनिफ्रायनो औ। एसे दोमैलु, मैयाबो सान्दुं गोसामोन जेबो देखायाखै
औ औ, माइ गायनो खोथिया फोबाय नामा नोंसिनि जायगाथिं?
औ सोरबा सोरबा सोरबा सोरबा फोहांबाय
अ जोंथिंथ' फोगोन ना फोआखैथाय मिथिलाबो आं दाथ' नै गुवाहाटि माबायावसो दं नालाय नोगोरमायाव आंबो। न'निखौ खबर लानो मोननाय जायाखै आरो एसे बावथ'ना दं आं खबर लानाय जायाखै। खोथिया फोखोना माखो।
उ। सोबासोबा। न'आवबो फोबाय खिनथु।
अ। फोबाय होनबा नोंसिना न'आव?
जोंहा माबासो गायगोन देग्लाय बावा माइ।
बावा? औ। बावा माइखौ माबायावसो गाया जानो दलहा जरावसो गायोना एसे दैब' जायगायावसो गायोना?
गाय बाय। ओमफायो दुइ बिगाखौ बिदि फोबाय आरो।
औ औ।
थिगानो। जोंथिंबो गायो दैे बहाबा बहाबा बे दलहा जायगाफोराव बाबा माइखौ। ओमफ्राय बांसिन दाथ' मासुरि माइ ओमफ्राय रन्जित माइ बेल'सै। खम'नलि गाय बाय थाग्राया। ओमफ्राय बाखि गोदोनि माइफोरखौ गायनायानो जाला।
उ। रनजितफ्राबो जानो मोजां आरो न'नि थाखायलाय।
औ, खिन्थु ओ बांद्राय बे माइफोरखौ आलाग आलाग बेफोरबायदि माने बेलेग बेलेग माने टेस्टखौ माने मिथियादे आङो एखेफ्राम मोनजोबो आं बांद्राय एखे गोजा मोनो आरो।
एसे बेलेग बेलेग सोरबा सोरबा हो बि माइरङा गिदिर गिदिर जायो। ओं खानाबो गिदिर गिदिर जायो। ओमफ्राय सोरबा सोरबा माइया एसे फि फिसा फिसा जायो। बेनिफ्राय संनाय समावबो सोरबा सोरबा माइरंनि थाखाय य एसेल' दैयाव नो जायो सोरबा सोरबा माइरंनि थाखाय दै बुरजा नांगौ बिदि जायोना।
औ औ औ‌ बांद्राय मोजां मिथिया आङो बेनि बागै।
मोजां मोन्थिया ओमफ्राय दै एसेल' होनांगौ ओमफ्राय ओंखामा आमथा आमथा माबा बायदि जोसा बाय
अ औ।
मायनाव जानो बारा सुखुआ जोङो।
औ बिदिनो जायो अबेबा अबेबा माइखौहाय। गोदो मोनसे माइ दंमोनलै बेखौ थाफा माय ना मा बेबायदि बुङोमोन थाफा थाफाना थाफ्ला। बेबायदि माइ दंमोन। बे माइखौ एसे बांद्राय फुराना नंथारा बे दुइ हाजार फन्द्रसो ना सैद'सोआव गायनाय जादों आरो बे माइखौ। बे समावहाय बे ओरैबायदि गिलिर जायो माइआ ओमफ्राय बिराद गिलिर जायो बिराद फिथाइ थायो बिदांफ्रा गोलाव गोलाव जायो। ओमफ्राय जानायावसो बारा थावनो नागिरा आरो माइया।
बेखौ फाननो थाखाय
फान्नायाव बैनि फिद मोनो ना
औ फाननायावथ' बेनिफिट जागोन अजन हिसाबै। ओमफ्राय दामाबासो बिसेबांमोनथाय? दा बे बुस्थुआ गोमालांबायबो खोमालै बे माइया।
ओं दानि दिनाव माइनि दामा बारायबायना?
माइनि दामाथ' बारायबाय खोमादां औ।
बारायबाय माइनि दामा आगोलनि बायदि नंला। दा माइनि दामा महनसेयाव दा एक हाजार बिदिनो थांखायो। सोरबा सोरबा माइआ ए से खम माइ लानानै माइ।
औ औ माइ लानानै माइ
अ आरो सिजोन थायोना मोनसे फान
औ सिगां थायो औ‌।
अ। ए सिजोन लानानै दाम जायो खमायो बिदि आरो।
उम। हेलौ। न'आव माइ गायगोन ना गाया नोंलाय?
माइ गायो गायनाया थेवब्लाबो एसे खम आगोलाव बांसिन गायोमोन।
अ।
हाजिराबो गायोमोन।
खामला खामला गायोमोन माइ गायनो रोङो औ।
अ अ। खोथिया फुनोलाय रोङो खो हालेवनोथ' आङो रोङो रोंनायालाय।
हालेवनो रोङो आलि दाननो आलि खैयो न'आव थांबाथाय आं बे खामानिखौ मावनांगौ जायो। खिन्थु हालौनाया दानि दिनावहाय मोसौजों हालौनाय गैला आरो। गोदोसो जों उन्दै उन्दै समाव सेै समावहाय बा बिबौमोनजों मोसौजों माइ मोसौजों हालेवो बाथाय हालौफानो मोननाय जादोंमोन आरो बेनि उनाव दा गैला मोसौजों हालेवनाय गैला किन्तु आं रोंबोदों आरो। एसे एसे माने हालेवनो मोनबोदों मोसौजों बिनि उनावहाय टेक्टरनि माबाया फैबाय जुग। गा।
औ टेकटरनि जुगा फैबाय। ओमफाय नों आंखौ सोंदोंमोनना खोथिया फुनो रोंगोना रोङा गायनो हाया खोथिया फुनो हायो ना हाया सोंदों ना आंखौ?
औ। सोंदोंमोन।
हायो।
उम।
ओमफ्राय
ओमफाय नों नोंसोरनि बै खोथिया आखासेयाव बेसे?
आखासेयावना? अ बेवहाय जों थाइबा खरै माबायो आजिखालि हाजिरा हिसाबै फुबोला गोदो खा-खोथियाखौ जोंसो ओरैबायदि फुहैयोमोन ओ सानसे हाजिरा हिसाबै सानसेथ' नङा आदा बेला। बेलासिसिम आरो बार'थासिम बिसोरो माने फुहोनाय हाजिरा साजिरायै सोलियोमोन जोंनिथिं ओमफाय दा बेबायदि सोलियालासिनो मा फैखो खोथियाखौ माने दांग्रि दांग्रिथ' नङा आखा मा होनो बेखौ? बे खेनसेआ मा गसासे गसा माने गसा मोनब्रै मोनबा जों खानायखो मा होनोमोनलाय आखासे?
औ आखासे खौ आखासे होनबाय।
ओ आखासेयावहाय थाइबा खरे लायो जोंनिथिं। थाइबा खरे लानानै फुहैयो आरो ओमफ्राय गथ'फ्रा बिराद फुयो औ
बियो
उम उम आजिखालि बिदिसो जाजोबबाय ना?
माय हाजिरानि दामा बेसे?
माइ हाजिरानि दामा एकस' खोमा दैे जोंनि गामियावहाय आदा बेलायाव। आदा बेलायाव औ।
खौथानिफ्राय फ्राय खैथासिम
ओ फुंनि सातथा बा आठथासोनिफ्राय बारथा बा एकथासोसिम गायनांगौ जायो आरोखि। बे जोंनि गामियाव खाना लालाय आरो। आरोना ओमफ्राय बबेबा बबेबा गामियावससे बिनिफ्राय दाम गोसाबो।
जोंनिथिं बारा औ खोनादों उम जोंनिथिं। सानसे गायनांगौ। सेयाव ओ दुइस' सो
दुयस सुथुर थाखा। सानसेयाव अ।
मोनसे बेसेबां गायलायलाय नङा जोंना आदा बेला गायनांगौ ओमफ्राय जाबाय आरो। गामियावहाय बांद्राय गोसा खालामा माने दामखौ बांद्राय बुरजा खालामना लायाखै मानो होनना बुङोब्ला बयहाबो माइ गायखायो नालाय। दा बयनोबोथ' नांगौ जायो हाजिरा लानो। दा बे खेत्रयै जेनेबा बांद्राय एसेबां गोबां खालामना लायाखै आरो दामखौ।
उम।
उम। बारायबाय आरो आगोलाव खमोन दा बारायबाय। औ खोनादों।
अ अ।
ओ माब्ला न'आव थांगोन?
हो? गुवाहाटिनिफ्राय ना गुवाहाटिनिफ्राय दाथ' आं बुंनो हाथ'ला खिन्थु गेजेर गेजेर मालाबा न'फ्राव थांखावगोन आरो न'आव। न'आवबोथ' थांनांगौ जायो नालाय।
नोंलाय माला फैगोन गुवाहाटियावलाय?
आङो नङाब्ला मंगलबारै थांगोन।
मंगलबारैना? अ अ।
उम फरायनांसिगोनलै माबा मोनसे साख्रि -बाख्रि नागिरनांसिगोन। ना मा होनो?
समाबो गैलानालाय।
थाब थाब सेटेल जानांसिगोन।
औ
औ दे ओमबा ना दोनथ'नोसै खोमा?
औ दे